हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
आं खोनादों नोंथां आं नोंथांनो ओ ओ बे बेलासि समाव आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आइ आयदानि सायावहाय रायलायनो थाखाय नोंथांनो कल हरनाय जादों नोंथाङा फ्रियै दङ ना?
औ नोंथाङा आं फ्रि दं रायज्लायजागोन नोंथां।
आङो टपिकखौ आयदाखौ बासिनानै लादों। मानेै बर'फोरनि मैहुर खालामनाय।
औ औ नोंथां।
औ बे मैहुर खालामनायनि बिसय जोङो रायनायनि बिदिब्ला आङो। सिगाङावनो जागायनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि। मोनो नुनो मोनो जेरै हाग्रा खालामनाय मैहुर आरो जोङो। दैमा दैसायाव खालामनाय जे ना हमनाय मैहुर औ। जेरै जोङो हाग्रा बंग्रायावहाय खालामनाय मैहुरनि बारै जोङो बुंनि गोदोहाय मा? खालामोमोन मेसें बोथोर समावहाय बे जेनाखि मेसें बोथोर समाव हाग्राफ्रा खम जायो अब्ला। गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन। बिसोरो ज' लोगो नांनानै बिथांमोनहा मा खालामोमोन। हाग्रायावहाय थांनानै मा जिब जुनार मोनो अमा मै जे मोफौफोर मोनो बेफोरखौ हमना लायनो थाखाय जों। बिसोरो बिथांमोनहा मा ज' ज' थाङोमोन बै मैहुर खालामनाय समावहाय। बिथांमोनहा मा खालामोमोन।
औ
जेफोर खालामनाय समाव बै जे हे बिनि थाखाय मा खालामोम बिसोरो नोंथाङा मिथिगौाव अदाल बिफांखौ।
औ औ नोंथां।
दा बे बे अदाल बिफांनिफ्रायनो बिगुरखौ जेरनानै बे बिगुरा गोराखाय बे अदाल बिगुरखौनो जे खानानै लायोमोन बिथांमोना बे जे जे खालामनाय खांनायनि उनाव बे बिथांमोनहा आरो माखासे मैहुराव लांबावनाय जे जन्थ्रफोर जोङो बुंनो हायो जेरै हाथुरा लाङो। बिथांमोनहा जं लाङो आरो बोरला लाङो बोरलाखौहाय। बांसिनैहाय औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो।
बे बोरलानि थिरखौबो आरो औवानिनो बानायनानै लांनाय जायो। बिथांमोना ग गावसोर फ्रि मोननाय टाइम समावहाय गावसिनि ओनसोलनि जे गामिैनो थांनानै मैहुर जायो जेरै मैफोरखौ मैहुर खालामना। थाखाय ओरैबायदि खालामोमोन बिथांमोनहा जे जाय जगायावहाय जे खाबाय जेखौ सानानै। जालांबाय नाथाय मैया मा खालामो दस्रा दस्रा जिब जुनारा मा खालामो सिगां फारसे। दावखोलाङो एबा खारखोलाङो नाथाय मैय मै मैफोरा मा खालामो उनफारसेसो खारोखाय बिथांमोनहा उनफारसे। उन साइदजोंहाय जेफोरखौहाय सानानै। गालांनानै बिसोरो मैफोर अमाफोर। बेफोरखौहाय होना होयो आरो जाय बबे जेयावहाय
औ
मै अमाफ्रा हाबफैयो बे समावहाय मा हाथुराजों देरथारनाय आरो सिखाफोरजों देथारनाय नङाबा बोरला फोरजों गावनानै बेबायदि मैहुर खालामनायखौ जोङो मैहुरनि मैहुर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो नोंथाङा मिथिगौ सेसा
औ औ नोंथां
बे सेसाखौ मा खालामो बिथांमोना बे गुना
औ
बेहाय थ जखानि गोदोनायाव निजखौ गल बानायनानै फानबा नानै बिथांमोनहा जे जायगायावहाय सेसाया गेलेयो एबा सेसाया मोनायाव आदार जायो बे जाय
औ
अखा दोननानै खुन्सेया एबा खुथि गायनानै दोननानै बिथांमोनहा ओ फानफोरखौ सानानै मै एबा जे सेसा बेखौहाय मैहुर खालामनाय जायोमोन जेरै जो बुंनो हायो जोङो दै दैफोराव ना हमनाय जेरै मैहुर खालामनाय बे दैफोराव जे ना हमनो थाखाय जोंनो मा खालामो जोङो आस्रा जे एबा लाङि जे जोंनि ओनसोलाव बे आस्रा जे लाङि जेखौ जोङो बुङो जे ओ जेखौनो होननानै बुङो आरो जे लाङि जे जोङो बेखौ फासि होननानै बुङो जों बेफोरजोंबो ना हमनाय बायदि रोखोम ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बांसिनै दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जेरै सेन खखा खाखि फायह्रा बेनो जोंनि दोरोङारि जोंनि ना हमनायनि मोनसे आगजु होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोङो ओ आइजोफ्रा मा खालामो नाखौ हमनो थाखाय जेखाइ जेखायखौ बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आइजोफोरा बांसिनै खाखि सेन
औ
आरो खखा बेफोरखौहाय हौवाफ्रा मा होनो सम मोननाय समाव दैज्लां बोथोरनि सम मोननाय अखा जे जे जसे हानाय समावहाय जेरावबो थाङै समावहाय बेफोरखौहाय मा हेबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। बे जेब्लानाखि आसिन कार्तिक दाननि जे अखा जे जे हानाय समावहाय नाफोरा जे हानजा हानजा ओंखारो बे फुजानि समफ्रावहाय अब्लाना बे समावहाय सेन खाखि ख'खा बेफोरबायदिखौ हेबनानै सानानै ना हमनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नोंथाङा मिथिगौ खाखि आरो जे खखा होनो बे मोननैया सेमानो खिन्थु मा होनो खाखिखौ आलि खना खनायाव सानो थाखाय फिसा फिसायै हेबनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङ जोङो बेखौहाय खाखि हिसाबै होननानै बुंनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलनि बारै नोंथाङा दायो फोरमायनो हागोन नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मायै। मैहुर खालामबोदोंमोन बेनि आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा आवगायाव आवगायाव होनलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मैहुर। खालामोमोन आरो नोंथां आरो मैहुरखौ दाल' नङा गोदोनि गोदो गोदाय जोंनि आ। ज आ जौमोनाबो गोदोनिफ्रायनो जेरै हाग्रा। बंग्रायाव मैहुर खालामनानै जाबोखानाय सुबुं आरो नोंथां। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि गोदोहाय। नोंथाङा होननाय बायदि जेरै जोङो बोरला थिर बेजों जोङो जेरै हाग्रानि। अमा जेरै मै बेफोरखौ जोङो नागिरोमोन आरो जेरै गोद हायथ' जोंना हाग्रानि सिब जुनार बांसिनानो जोङो मैहुर खालामनानै। जायोमोन आरो नोंथां। दानि जुगावथ' एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो। नागिरनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोब्ला दानियाथ' जोंना जेरै। आ अरनबारि बे बेखौथ' जों नुनो मोनला गासैबो सुबुंफोरानो साग्लोबनानै। थाजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां सुबुंनि न'खरखौ। बेनि उनावहाय जोंनावथ' जेरै नोंथाङा होनाय बायदि। जेरै सेसा बेखौ जोङो दासिमबो नागिरनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां बेखौ जोंनि दासिम। जेबो सुबुंफोरा नागिरनानै जायो आरो नोंथाङा बेनि उनावहाय नोंथाङा होनदों जेरै सेसा। सेसा सानो थाखाय जोङो जेरै गुनाखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां गुनाजों जोङो से सा खौ सानो थाखाय बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै सेसा सानो बेनि उनावहाय जेरै जोङो एन्जर। एन्जर सानोबो थाखाय जोङो औवानि फानदो। बानायनाय जायो आरो नोंथां औ औवानि।
फान होननानै बुंनाय जायो बेखौ फान एबा खल
औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ फानदो बिदि बुंनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय बिनि गुदुं खा खाथियावहाय जोङो बेखौ सानानै दोनब्ला बियो जेब्ला आदार जानो ओंखारो। बे समावहाय बियो नांनानै थाथों होननानै जों बे फान्दुखौ बानायनाय। जायो आरो नथां बेखौ जोंनि ओनसोलाव दाबो गोबां सुबुंफोरानो सानाय जायो आरो जेरै जोंना ' दासान्दि दैज्लां बोथोर नालाय नाथाय मेसें बोथोराव एसे माइ रुहाब फोर जायोब्ला जोङो गोबां एन्जर सानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां एन्जर। गुदुङाबो गोबां बे समाव खुरो नालाय नोंथां बेनि उनावहाय जेरै मावो बेनि उनावहाय जेरै जोङो। ना जेरै ना सारनो थाखाय गिबियावनो जोङो लाङि बेफोरखौ जोङो जेरै हेबना बालायनाय जायो आरो। मोनसे ला लाइरन। जेरै बिनि दिरुंफोरजों जोङो नास स्रायफोरखौ सानो बानायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोङो फुरुङि बेखौ। खौबो बालायनाय जायो बेबो मुस्रिनि जायो नोंथां बेखौ जोङो। औवाजों जेरै बैसां रखम बालायनानै जों बेखौ बोग्रा बालाय। होनाय जायो आरो जेरै ना फिसा बेनलाफोरखौ जेरै जोङो। फोथा नङाब्ला दैमाफोराव जोङो बोनाय जायो आरो नोंथाङा। सेरै ना फिसाफोरखौ बिनि उनाव फाय जेरै जों ना ओ खांख्राइ ना हमनो थाखाय जेरै खांख्राइ ओ थ जोङो बर'नो थाखाय जेरै जोङो साथा गुजिजों जोङो बेखौबो खांख्राय ब बरननाय बानायनाय जायो आरो नोंथां खांख्राइ गादानिफ्राय जाहाथे बेखौ गोरलैयैनो बरननो हायो आरो बेनि उनावहाय जोंना जेरै नोंथाङा होननाय बेबायदि सोंनो जोङो जेरै बेयाव सेन बानायो बेखौबो जोङो नो जेरै लाया साहा माथि दावगानो थां बेनि थाखायनो जोङो ओ बे खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों नोंथां दानिसो दानिसो एसे नेटवार्कआ प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांनिया अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोङो बिदिब्ला जोङो उननि समाव लोगो मोनलायफिनसिगोन
औ औ नोंथां गोजोननाय
दे उम दे